औ नोंथां
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
दा आङो एसे गरम बोथोरनि गरम नालाय एसे बायजोआव जनानै बार जानमोन आरोना नोंथां
औ नोंथांखौ मोनसे बाथ्रा सोलोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम मोननो हागोना
अ हागोन दे नोंथां मामोनबा
ओ दा दैज्लां बोथोर नालाय
औ औ
दैलां बोथोराव दा जोंनि ओ ओनसोलाव दा जों माइ आबाद मावो नंगौना
औ नंगौ
औ दा दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबाद मावो नोंथांनि ओनसोलाव दा बांसिनै मा आबाद मावो नोंथांनि ओनसोलाव
दा जोंनि ओ ओनसोलावथ' बांसिन माइखौनो मावनाय जायो नोंथां
नोंथांनि ओनसोलाव गायजोबनाय जाबाय नामा माइआ
औ गायनाय जाबाय नोंथां गायजोब फामबायानो दे
दा जोंनि ओनसोलाव गाहाय गुदि आबादानो माइ आबाद नंगौ न-नंगौना नोंथां
औ नंगौ
दा माइ आबादखौ जोङो गिबि गिबियावनो माइखौ सोमनानै लाग्रोयो
औ
सोमनानै लानायनि उनाव जों हाखौ फोमोनग्रोयो
औ नंगौ
हाखौ फोमोनखांनायनि उनाव बेयाव माइ माइआ जेब्ला गाजा बेरो
अब्ला बेखौ जोङो हा फोमोननाय हायाव जोङो बे गाजा बेरनाय माइ-माइखौ फोनाय जायो
औ नंगौ
आरो बेनो खैथा महराव बेयो सोलायो माइनिफ्राय
औ
आरो बे खैथाखौनो जोङो जेब्ला सम सफैयो
औ
अब्ला बेखौ जोङो ओ दुब्लि फोथारखौ फोमोननानै माइ गायनो हा हानाय बैसा खैथाखौ फुग्रोयो
औ नंगौ
खैथाखौ फुखांनायनि उनाव जोङो दुब्लिखौ फोमोननानै बेयाव जों माइ आबादखौ गायनाय जायो आरोना
औ नंगौ
दा नोंथांनि ओनसोलाव माइ गायनायनि आदबा मा बायदि नोंथाङा बुंनो हागोन नामा एसे?
औ हागोन नोंथां ओ दा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनिसा सा सानजा ओ ओनसोलाव बांसिन ओ बुंनानै बुङोब्ला आसाम हादोरसायाव ओ जोंनि थिं बांसिन माइ आबादखौनो गायनाय जायो आरोना नोंथां। माने माइहा जाहैबाय आसामनि गाहाय आबाद बेनि अनगायै साहा बायदि आबादफोरखौबो मावनाय जायो नाथाय जोंनि आसामाव माइ आबादानो बांसिन जायो नालाय बेनि थाखाय माइखौनो बांसिन गायनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
दाथ' दैज्लां बोथोर सफैबाय जेब्ला ओ अखानि दैया गोग्लैजेनो अब्ला गामि मानसि सुबुंफोरा बा सुबुंफोरा आबादारिफोरा दुब्लियाव ओ दैखौ लाखिनानै गिबियावनो ओ खोथिया फोनो थाखाय फोथाराव थांनानै हाल खदाल हाल खदालजों हाल एवनाय जायो आरोना नोंथां गिबियावनो। बेनिफ्राय ओ सोमनानै दोननाय खोथिया बा माइलि खौ फोथाराव सारनाय जायो आरोना नोंथां खोथिया महरै जेब्ला बेयो ओ माइनिफ्राय रज'नानै ओ खोथिया जायो अब्ला बे खोथियाखौ फुनानै फोथाराव लांनानै गायनाय जायो आरोना नोंथां
दा दा जों औ औ बुंलाय
ओ दा आथिखाल मुगायावथ' बांसिनानो मेसिन बा ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो आरो ना नोंथां। आ ओ आगोलनि दिनाव बांसिन सुबुंफोरानो नांगोल बा मोसौजों हालेवनानै माइफोरखौ गायोमोन आरोना नोंथां
औ औ
औ नंगौ
दा जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला ट्रेक्टरनिसाय आगोलनिस आगोलनि समफोराव ट्रेक्टरनिफ्राय मोसौखौसो बाहायदोंमोन नङा होनब्ला
औ नंगौ
दा बे समाव जोङो ट्रेक्टरखौसो बांसिन बाहायो दा बेनि जाहोनाव ओ जोंनि दुब्लि फोथारनि हाफोरा जोंनि माइफोरा खहा जानो हमदोंसै मानो होनोब्ला ट्रेक्टरनिफ्राय ओंखारनाय मु बिल पेट्रलफोरा दुब्लिफोराव गोग्लैयो बे बे पेट्रल मबलफोरा गोग्लैनायनि जाहोनाव जोंनि आबादफोरा हामा जालाङो। आरो बे आबादफोरा आरो बे आबादफोरा हामा जालांनायनि जाहोनाव जोंनि माइ आबादाबो गाज्रि जायो आरोना नोंथां
औ नों
दा जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ बुंनो थाङोब्ला माइखौ जोङो मोन दा जुलाइ आगस्ट दानाव बांसिनै गायनाय जायो आरो ना
औ औ नंगौ
बेखौ गायखांनायनि उनाव बे गोजौ जा गोजौ जायो बेनि उनाव बेनिफ्राय
औ
औ
माइ गस्रा गोमो बा मोनहांनायनि बेखौ बा जानुवारि उम नभेम्बर डिसेम्बर बेबायदि समाव बेखौ हानाय जायो आरो ना मोननाय लोगो लोगोनो
औ
मोनखांनायनि उनाव बेखौ न'सिम हानानै लाबोयो आरोना। हानायनि उनाव हानायनि उनाव बिखौ जोंनि न'सिम जोंनि जा दोनग्रा जायगा दङ बेयाव जमा खालामनानै दोननाया जायो आरोना माइ फसनखौ बेनि उनाव माइ फसलखौ जमा खालामनानै बेखौ सान्दुं गोसा एबा रान राननाय समफोराव बेखौ नायो आरो ना सिथ्ला गेजेराव बेखौ नि उनाव माइआव सोलायो आरो आरो बेखौ जमा खालामनानै नाखांनायनि उनाव जोंनि बाख्रियाव बेखौ जमा खालामनानै दोनो आरोना बे माइखौ
औ नांगौ
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ माइखौ मोनखांनायनि उनाव माबोरै जमा खालामनानै दोननो हायो दोनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ एसे बोर फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
देलाय बुंलाय
जेब्ला माइ आबादा गोजौ जानानै माइ फिथाइ ओंखारो अब्ला बेखौ बियो देरनानै मोनब्लाथाय राबाथाय बेखौ हानाय जायो आरोना नोंथां खाम हजिरा बा खामला लानानै बा ट्रेक्टर फोरजों हानाय जायो आरोना नोंथां
औ
ओमफ्राय बेखौ हानानै लाबोनानै ट्रेक्टरजों बा मोसौजों नानाय जायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय बेनिफ्राय ओंखारनाय माइ फिथाइखौ जमा खालामनानै जिगाब खौ एक्सट्रा आरो माइ फिथाइखौ एक्सट्रा ज' खालामनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां
औ।
ओमफ्राय बे माइ फिथाइखौ आबादारिफोरा लाब- लाबोनानै लुनानै दोननाय फाख्रि बा बस्था एबा- दुलि बायदियाव सोनानै जयै दोनथुमो आरोना नोंथां -। बेखौ उनाव माइरं महरै बा जानायाव बाहायनो थाखाय बा इयुनाव आबाद मावफ फीननो थाखाय जमायै दोनथुमनाय जायो आरोना नोंथां जाहाथे बेयो आलाय सिलाय जानानै थाङा बेनिखाय बेखौ- जयै दोनथुमनाय जायो।
औ औ
बेनो आरोना नोंथां आरो जाहाथे माइफोरा हाम सेवनानै थाङा बेनि थाखाय बेखौ गेजेर गेजेर सान्दुुंआव दिहुननानै- फोराननाय जायो आरो ना नोंथां-।
दा - दा नोंथांनि ओनसोलाव नोंथांनि बादिब्ला माइ आबाद मावनानै खुसियै थानो हादोंना आरो-
हादों नोंथां, गोबां सुबुङानो माइ आबाद मावो। आबादखौ मोजाङै मावोब्ला आबादाथ' बयबोनियाबो मोजाङैनो जायो। नाथाय जोथोन लायाब्ला आबादा खहा जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
दा नोंथांनि बादिब्ला नोंथाङा माइ आबाद मावनानै- नोंथाङा जिउआव सोलिनो हादोंना हायाखै?
हादों नोंथां।
नोंथाङा जिउआव आबाद मावनानै खुसियै दंना गैया?
ओ दोंनायाथ' दङ नाथाय गेजेर ससेयाव ओ जेब्ला बोथोरा अखा गैया बे समाव उसुबिदा जायो आरोना नोंथां जे माइ गायनो जिहेथु, माइनि आबादनो दै नांथारगौ। जेब्ला दैनि आंखाल जायो अब्ला दै मोनाबा आबादा खहा जायोब्ला एसे उसुबिदा जायो आरो ना नोंथां।
ओ दा माइ आ आसाम आव गुदि आबाद होननानै जों मिथियो नों नोंथाङा बेखौ मिथिगोना मिथिया?
मिथिगौ- मिथिगौ नोंथां।
उम दा बुंनो थाङोब्ला माइ आबादानो जोंनि थांना थानायनि गुदि राहा आरोना नोंथां
औ- औ
दा बेखायनो जोङो दैलां बोथोराव माइ आबाद मावनाया
औ, औ।
जो र गोनांथि आरो ना जिआव।
औ,
दा माइ आबादखौनो मावनानै ओ गोबां निखावरि सुबुंफोरा थांनानै दङ 'आरो ना
औ औ।
दा नोंथांनि न'खरा बुंनो थाङोब्ला माबायदि?
ओ जोंहानि न'खरा बुंनो थांब्लाथ' एसे मोजाङैनो दङ सोलिनानै आबादखौबो जोंहा गोबां मावनाय जाया थेवबाबो बेजोंनो एसे सोलिनानै दोङो आरोना नोंथां
औ औ औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाहैबाय उम ओ बेसिम सम होनायनि थाखाय नोंथाङा आंदों रायज्लायनानै मोजां मोनदों ना मोनाखै
मोनदों दे नोंथां आरो नोंथांनिसिमबो आंखौ रायज्लायनो इदि खाबु होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बाहरबाय
औ दे होमब्ला न
औ गोजोन्थों
दे गोजोनथों